हेलौ।
हेलौ।
खोनादों ना।
औ खोनादों नोंथां।
जोंनि टपिकआ। जाबाय आसामनिफ्राय। हेलौ।
औ खोनादों।
औ दे दायो जों होमबा जोंनि टपिकखौ लानोसै जों आसामनि फारसे बा काजिरङा बेफोरखौ रायलायनो लादों।
औ।
औ।
जों जागानोसैय ना।
औ।
औ दे।
बिदिनो जोंनि आसामावहा मोनसे पार्क बायदि दं पार्क माने नेसनेल पार्क बेयो जाबाय काजिरङा। बेखौ जों गासिबो मिथिगौ। बियो बियो गलाघाट नगाव सनितपुराव दङ।
औ।
ओमफ्राय जों बेयावहा गोबां गोबां जाथिनि माने माबा जिब जुनारखौ मोननो हायो आरो बयनिख्रुइ मुंदांखासिन गान्दा गं थसे जों बेखौ। लानानै बे काजिरङाखौ मिथिनो मोनो बा आसामा बिनि थाखाय बांसिन मुंदांखा होननानै जों मिथियो आरो साहा बागाननि थाखाय।
आरो लोगोसे जों बेयाव गोबां बेबायदि गुबुन गुबुन रोखोमनि जिब जुनारफोर मोननो हायो जेरै बुंनो थाङोबा जोङो मोसा मैदेर लोगोसे गान्दा आरो लोगोसे गोबां दाावमा दावसाफोरखौनुयो आरो लोगोसे गोबां। सोमखोर समायना मिथिंगाजों बुंफबनाय बिफां लाइफां दैमा दैसा आरो लाइफांफोर गोबां दङ नंगौ दा ना।
औ नंगौ।
औ।
आरो बे काजिरंङा पार्कआवहा। गोबां सुबुंफ्रा बिदिनो पार्कआवहाय बेरायनो थाखाय थाङो बिदि काजिरङा पार्कनि जे समायना जे मिथिंगा बेखौ नायनो थाखाय बेयाव बेरायनो थाखाय। बा फटग्राफि खालामनो थाखाय जि जुनारफोर दङ बेखौ नायनो थाङो जेरै जों बे जुनारफोरखौ जे जोंङो काजिरंङानि बागै जे बाहेरायाव नुनो थाङिफोरखौबो जोङो काजिरंङायाव जों नुनो मोनो बिनि थाखाय गोबां सुबुंफ्रा बिदिनो। नायनो थाखाय थाङो।
औ नंगौ। आरो लोगोसे जोंनि आसामावनो बेबायदि मुंदांखा साहा आबादखौ बिदि मावो जोंनि भारताव बयनिख्रुइबो बांसिन साहा आबादखौ जोंनि आसामावनो मोननाय जायो नंगौ दा ना।
औ नंगौ।
औ। आरो लोगोसे जोंनि आसामाव गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि आबादफोर मावो जेरै बुंनो थांङोबा माइ गम आरो गोबां बेबायदि आबादफोर मावो आरो लोगोसे जोंनि आसामाव बेबायदि गोबां। गोबां मुंदांखा मुंदांखा गुबुन गुबुन पार्कफोर दङ जेरै काजिरंङा बायदि आरो मानास बायदि हाग्रामाफोर बायदि गोबां बेबायदि मुंदांखा पार्क दङ।
उम नंगौ।
ग
दुनिया। दुनियायाव जेनेबा जोंनि आसामावनो बयनिफ्राय गेदेरसिन साहा बागानखौबो जोंनि आसामाव मोननो हायो एबा आसामा सबसे गिदेरसिन होननानै साहा बागान मोननाय होननानै मिथिजानाय जायो। थाव एबा गेसखौबो ओ भारता बे भारतनि आसामावहा थामथि जायगायाव जों मोननो हायो आरो
औ नंगौ
दिप बय होननायावहा जोङो बे था थाव एबा गेसखौ जों मोननो हायो बे थाथि थामथि रिफाइनारि गोदिरसिना दङ आरो ना
औ नंगौ
आरो बुं ओ ब्रह्मपुत्रा नादिब ना बुलुं बुथुर
औ
बे गोदोरसिन बे सागोरखौबो जों मोननो हायो बुरलुंबुथुरखौ
औ नंगौ आरो जोङो आस जोंनि आसामनि फारसे जोङो बुंनो थाङोबा जोंनि आसामाव गोबां रोखोमनि समायना रमायना बिफांफोर दोङ जेरै जों बुंनो थाङोबा मुंदांखा आरो दाम गोसा बिफांफोर दङ जेरै जों बुङोबा सिगुन तिथासाब आरो गोबां रोखोमनि बिफांफोर दङो आरो जोंनि आसामनि बयनिख्रुइबो गोदोसिन केपिटेलानो जादों गुवाहाटी
औ नंगौ
अ आरो लोगोसे बे गुवाहाटियावनो बेबायदि गोबां मोजां मोजां समायना रमायना पार्कफोर दोङो गुबुन गुबुन हादोरनिफ्राय एबा गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय गुबुन गुबुन मानसिफोरा बे समायना रमायना पार्कफोरखौ नायनो फैयो नंगौ दाना
औ नोंगौ
औ
आं नोंथांनिफ्राय बेबायदिखौ मिथिनानै ओ मोजां मोनबाय आरो आं मिथिनो नोंथांनिफ्रायसो आं मिथिनो लुबैबावदों जे ओ नोंनि थानाय जायगायाव जि बिदिमाफोर मुंदांखा जायगाफोर दं नामा
जि आङो आसामनि सिङाव थानाय मोनसे फिसा जिल्लायाव थायो जिखौ जोङो बुंनो थाङोबा जिखौ जोङो उदालगुरि मुङै मिथियो बे उदालगुरिनि सिङावनो आङो बग्रिबारि मुंनि मोनसे फिसा गामियाव थायो आरो लोगोसे जोंनि गामिनि सोरगिदिं ओ पास किल'मिटारसो गोजानाव जोंनि गामिनि सोरगिदिं बेबायदि हाजो दोङो जे हाजोआव समायना रमायना बिफां लाइफांफोर आरो समायना रमायना दैमा दैसाफोर दङो आरो लोगोसे बेबायदि जि गामियाव आं थायो बे गामियाव गोबां रोखोमनि आबादफोर मावनाय जायो बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन आबादा जादों माइ आबाद आरो लोगोसे सिबिं गम बेसर आरो गोबां रोखोमनि आबादफोर मावो आरो जोंनि गामियाव ओ बारा सुबुंफोर गैयाबा बारा मानसिनि अनजिमा गैया बुंनो थाङोबा जोंनि गामियाव पासस'जन सुबुंनि मानसिफोरनि अनजिमा दोङो आरो बेबायदि जोङो बयबो मिलायनानै थालायो आरो गोबां रोखोमनि आबादारिफोर दोङो बेयाव सोरबा सोरबा ओ माइ आबाद मावो आरो सोरबा आलुनि आबाद मावो आरो सोरबा सिबिं बेसर बायदि रोखोमनि आबादफोर मावो
ओ औ नोंथांनि मिथिनानै जोबोद मोजां मोनदों
औ नंगौ आरो आङो नोंथांनि फारसे मिथिनो लुगैदों नोंथाङा मा सानो
ओ आंबो बिदि आसामनिनो सिङाव थायो आं आमफाय आंनि जे आसाम बेखौ लानानै आङो मोजां मोनो आरोना जेनै साहा बागान बेफोरबायदिखौ नुनानैआ जोंनि आसामाव थानाय ओ मानसिफ्रा जेरै गिदिर गिदिर साहा बागानाव थांनानै जे बेरायहैग्लांनो एबा जायगा नाय थाङो जों बेफोरखौ गोबां जे नुनो मोनो जे साहा बागानफोराव बिदि थांनानै एबा हाजो जिं- जिंनि जि साहा बागानफोर दं बेफोराव थांनानै जे मानसिफोर हांनानै जे पिकनिक जाहैनाय बा बिदिनो बेरायफैनायखौ जों नुनो मोनो।
नंगौ। नोंथाङा भैरबखुन्द' होननाय मुंखौ मिथियो नामा?
औ मोनथियो।
औ नोंथाङा बिनि फारसे मा सानो?
ओ आं सानो जे भैराबखुन्द'आ मोनसे पिकनिक स्पट एबा मोनसे मोजां जायगा जे ओ गोबां मानसिफोरा जे बेयावहाय गोदान बोसोरनि समाव बिदि गोबां पिकनिकफोरखौ जानो थाङो आरो बिदिनो गोबां रंजा- बाजा जे बेयावहा प्रग्रामफोरा रोखोम- रोखोमनि प्रग्रामफोर बेयाव जानो मोनो। बिदिनो गोबां रोखोमनि आयदा लानानै बेयाव प्रग्रामफोराबो जायो बा बिदि मोनसे फेस्टिभेलबो जायो बेयावहा गोजां बोथोर बोथोरनि समाव बा गोदान बोसोरनि समावहा आरो गरम बोथोरनि समाव बेयाव गोबां मानसिफोरानो जे ओ बे भैराबकन्न्दनि जे दैसा बेयावहा जे मानसिफोरा गोबां बिदिनो पिकनिक जाहैयो जे बेलासिनि समाव जि आरो गोबांफ्रानो बिदि ओ बेरायग्लांनो थाङो। आरो बियो आसाम बरदार बिदि जाहैयो आरो भैराबकन्द'आ। आसाम बा अरुणाचलनि गेजेराव दङ। ओ आङो आङो बेयाव खननैसो थांदोंमोन। आं जोबोद गोजोननाय मोनदों बेयाव थांनो मोननानैहा जे आङो जि आं -आं जि खुसि मोनदोंमोन बेखौ आं थांनानै जे बेखौ आं सानदोंमोन जे बिदि -बिदि जायगा होननानै आं सानदोंमोन नाथाय आं थांनानै जे नुहैबाय जे आं थांनानै नुहैनानै आंनि मेगनजोंनानै आंनि खुस -आं गोबां खुसि जादों आरो जे आं गोजोननाय मोनबाय जे भैेराकन्द'खौ नुनानैहा। बेयो मोनसेबा दै हाजो गेजेरनिफ्राय दै बोहोबोबाय थानाय जायगा नालाय नुनानै गोबां मोजां मोनो आरो जे गोसोखौ गोजोननाय बा निजोम जायगा आरो गोबां मानसिफ्रा बिदिनो गोजोन्नायखौ मोननो थाखाय थाङो।
आरो
नोंथाङाबो भैेराकुन्दनि फारसे माबाफोर बुंनो सानबावदों नामा?
जों बि भैराबखुन्द' जि भैरबखुन्द' पिकनिक स्पट बियो जों- जोंनिथिंफ्राय एसे खाथियावनो जायो बेनिखायनो जोङो गोबां थाबाय हैैयो थेवब्लाबो जों बारा थाबाय हैैया जोङो थांबा जोङो गोबां बेबायदि समायना- रमायना हाजोफोर नुलाङो आरो लोगोसे गोबां सम समायना- रमायना ओ बोथोरजों लोगोसे समायना- रमायना दाावसिन -दाउलाफोर बिदि जों नुयो आरो लोगोसे हाजो गेजेर हाजो गेजेर गेजेरजों थांनानै बे भैर -भैरबकुन्द' पिकनिक स्पटाव जोङो बेरायनो थाङो लोगोसे बेयाव गोबां बेबायदि दैसाफोर दोङो। जेराव गोबां मानसिफ्रा गरम बोथोराव दुगैफैयो आरो लोगोसे गोबां गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय बेबायदि पिकनिक जानो फैयो आरो लोगोसे बेयाव मोनसे बिराद जायखौ जोङो भैराबखुन्द भैरबखुन्दआव थांबा जोङो दलं मोनो बिराद गेदेर दलं जाय दलंनिफ्राय जोङो बेबायदि फट' खेबजायो गोबां मानसिफोरानो समायना आं आंनि फारसे साननाया बेनो।
औ नोंथांनि ओमफ्राय आङो बेखौ मिथिनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो आसा खालामबावो जे उनावबो नोंथांनिफ्राय बिदि मिथिबावनो मोनगोन होननानै दिनैनि टपिकखौ जोङो बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय।
औ औ दे।
ओ गोजोन्थों।
ओ गोजोन्थों।
औ